हेलौ नों
हेलौ
औ नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांनो आङो गिबियावनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नों थां जों बैसागु खौजोङो माब्रै खुङो बिनि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां
बिदिब्ला बैसागु खौ‌ नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ बैसागो होनोब्ला थ थ बैसागोआ जोंनि बरफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर गोनांथार फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ बैसागुआ जोंहा ओ गुबैयै जोङो बैसा बैसागोखौ ओ दानि दिनाव स्नि सानालागैखौ खुंनाय जायो आरोना
औ
बेनि ओ बेनि ओ बेनिफ्राय बेनि जागायनाया जोंहा सैथ्रो दाननि जोबथा साननिफ्राय जोङो हमनानै लानाय जायो। सैथो जाननि जोब सप्था सानाव जोङो गिबियावनो जोङो मोसौखौ सिबियो नोंथां‌ मोसौ सिबिनाया ओरैबायदि दे ओ जोङो गिबियावनो माखासे नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बुथुमना लायो आरो। जेरैहाय ओ माखासे रोखोमनि मैगं मैगं थाइगं जेरैहाय लाव फान्थाव लोगोसेनो हालदै बेबायदि मैगंफोरखौ बुथुमनानै लायो लोगोसेनो ओ जोङो सोरबाया थाराय बिलाइ बा दिग्लिलिथि होनना बुङो ना बेखौ बुथुमनानै लायो आरो। औ खोनादोंना नोंथाङा औ बेनिफ्राय जोङो ओ औ बेनिफ्राय जोङो बैसागोनि ओ बैसागोनि से से खालारनि सानसे सिगां मोसौफोरखौ जोङो ओ फुङावनो माखासे बेफोर मैगं थाइगंनिफ्राय जोङो ओ माला सुनानै लायो आरो ना हानानै
औ
माला सुनानै जोङो ओ मोसौफोरनो गानहोयो लोगोसेनो जोङो फुजा होयो आरो लोगोसेनो बिनो जोङो खायसेया ओ हांगार ओ माखासे साराय बा थौनि हांगारफोरखौ जोङो हुखनानै थावजों लगायनानै जोङो मोसौनाव फोननानै होनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो ओ मोसौ थुखैनो लाङो ओ‌ सोरबाया दैमायाव लाङो सोरबाया बिलो फुख्रि बायदियाव थुखैनो लाङो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां
जोङो माखासे मेथाइ खननानै जोङो लाव जा फान्थाव जा ओ बेबायदि मेथाइ खननानै मोसौखौ जोङो थुखैयो आरोना लोगोसेनो जोङो ओ माबाजों दिग्लि ओ लावथिजों मोसौखौ बुस्रोनानै होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ
ओ मोसौखौ थुखैनानै जोङो दुब्लियाव जोङो ओ लांनाय जायो। बेनिफ्राय मोनाबिलि जाबाथाय जोङो मोसौखौ न'आव लाबोनानै बेखौ जोङो ओ गोदान माबाजों दिरुंजों खानाय जायो आरो नोंथां, बेबायदिनो जोंना मोसौ बैसागोआ जायो। नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि ओ मोस खौ निखौ बैसागुखौ फालियो नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो।
ओ जोङो मोसौ बैसागुखौ बोरैहाय फालियो बुङोब्ला जों गिबियावनो मोसौ थुखैनो थाखाय गोब बां मुवा बेसादनि गोनां थि जायो। बे मुवा बेसादखौ जोङो सानसे सि गावनो लाबो नानै दोनफैनाय जायो आरोना न'आव। मुवा बेसाद हालदै बा फान थाव पानि लाव दिग्लिलिथि बिलाइ थाराय था बिसोर गासै नांगौ मुवाखौ जोङो लाबोनानै जों फिसा फि
औ बुंनोसै औ
औ आरं जिरनानै जोङो माला सु नाय जायो आरोना बिनि उनावहाय जोङो साराय बा थौनि हांगारखौहाय जोङो हल' नानै थाव गुबैजों
नोंगौ
औ बिनि उनावहाय जोङो बै खौ औवा मोनथाम खाजबनानै मोसौनि बिखुं बिखुङाव फुननानै होनाय ज जायो आरोना बिनि उनाव जोङो मोसौफोर खौ दै माबा फुख्रियाव थुखैनो लाङो बै समाव जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो जायफोर फिसा फिसा हानानै दोननाय दंमोन मुवा बेसादफोर बे बेफोरखौ जोङो मोसौनियाव सारनानै होयो आरो ना बिनि उनावहाय जोङो मोसौ खौ दुब्लि फोथारसिम थाराय गाजलि बा दिग्लि लिथि दालायजों जोङो होनानै लाङो दुब्लि फोथारसिम आरो जों मोसौखौ बेयावनो दुब्लियाव होनानै गारबोयो औ बिनि उनाव
बेनिफ्राय नोंथां नोंथांनि जायगायाव ओ माबाफोर मेथाइ रोजाबो नाम मोसो मोसौ थुखैनाय समाव
औ रोजाबो नोंथां मेथाइ रोजाबनाय जायो बेयावहाय मेथाइ रोजाब नायानो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा गंमेना बायदि दाज जा बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबनाय जायो आरोना नोंथ थां
उ नोंगौ थारैनो
बिनि उनावहाय जोङो मोनाबिलि सम जायोब्ला मोसौखौ जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय होनानै लाब बो फिनो न'सिम आरो बिनि उनावहाय जोङो मोस सौनि थाख खाय मोनाबिलि समाव गपाल फुजा बावनायबो जायो आरो ना नोंथां। बिनि उनाव जोङो मोसौनि बा जा गोजाम दिरुं बा फागा जों बिफोरखौ सोलायनानै बिसो रनि थाखाय जोङो गोदानै फागा ल गायनाय जायोआरोना नोंथां औ बेबाय बिदिनो जोंनिथिं मोसौ बैसा जोबनानै नैथि बैसागुआव जोंहा मानसि बैसागु होनना नै मोनथियो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां ओ मोसौ थुखैनायाथ' बेबायदिनो गोरोबलायिआनो आरोना गासैनाबो बेनिफ्राय नोंथां बेनि उनाव जोङो से खालारनिफ्रायथ' जोंना मानसि बैससागु नङा होमबा नोंथां? बे से खालारनि फ्राय फुङावनो जोङो सिखारनानै गासैबो सिखारो नङा होमबा? सिखारनानै जोङो ओ न' बांफोरखौ ओ साफा खालामनानै ओ बा लिरनानै नङा होमबा? बेनिफ्राय जोङो बाथौ बायदिखौ लिरनानै औ गासिबो दुगैस्रां लोबस्रां स्रां जायो नङा होमबा? बेनिफ्राय जोङो औ न'खराव फुजा होनाय जायो लोगोसेनो जोङो ओ उन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमो नङा होमबा बिदिनो गेदेरा ओ उन्दैनो बोर होयो अननाय होयो नङा होमबा नों थां?
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोंहा ओ जोंनि जायगायावथ' नोंथां बै सानखालिनो बेलासिनिफ्राय माखासे मानसिफोरा मोसायो आरोना
औ नंगौ
औ बिनि उनावथ' मोसानाया सोलिबाय थायो नङा होमबा?
औ नंगौ
हानजा हानजा हानजा जानानै जेरैहाय खायसेया बोराय बुरैनि हानजा खायसेया सेंग्रा सिख्लानि हानजा लोगोसेनो खायसेया ज' जानानैबो मोसायो गासैबो गलाय मोन देर नङा होमबा? बेबादिनो औ औ सोरबाया खाम, सिफुं, सेरजा लानानै ओ लोगोसेनो माखासे रोखोमनि दामग्रा जेरै जोंहा थरखा नङा होमबा जाबस्रिं लानानै मोसानायखौ नुयो आरो ना। बिदियैनो मोसायै मोसायै औ जोंहा स्नि सानाला जानाय लोंनायनि जगार खालामनाय जायो नङा होमबा? बे जानाय लोंनायाव ओ जोबनायाव गासैबो ज' जालायनानै माने ओ मोखां नायलाय नायलाय माने ओ गोबां रोखोमनि दोरोङारि जानाय बायदि रोखोमनि बेदर बेबायदि जानाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
नोंथांमोननि जायगायाव उम माबायदि फालिनाय जायो बेखौ?
औ हागोन नोंथां। उम बैसागु मान सि बैसागु बुङोब्लाथ' जोङो बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै न' बां लिरस्रोनाय जायो। बिनि उनाव जों गिबियावनो बाथौआवहाय आलारि बाथि होग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो जोंनि बा थैनानै थांनाय आबै, आबौ आ यंमोन बिसोरनि था खाय जोङो गोथैसो बावग्रोनायबो जायो बै दिनखालि। बिसोरनि थाखायबो जों बिसोरनि दख'ना गाम सा बो बावनाय जायो। आरो बि नि थाखाय जायफोर सुबुङा जौ बा सेरेब थांखु जायो बिसोरनि थाखाय बैफोर खौबो बावनाय जायो। बिनि उनाव बिसिनि थाखाय सौराय बा सबाइ बावनायबो जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो गेदेरफोरा उन्दैफोरनोबो अननाय होयो आरो उन्दै फोराबो गेदेरफोरनिफ्राय खुलुमनानै मान लानायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां। बिनि उनावहाय जों बै सानखालिनो बेलासियाव मो ओंखारो आरो ना नों गासिबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गासि बो जयैनो मोनसे गामिनिफ्राय गुबुन मोन से गामियाव मोसानो ओंखारलाङो आरो ना नोंथां जोंनिया। खाम, जथा, सि सिफुं लानानै ओंखारलाङो नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो मोसायो। जेब्लानिखि स्नि सान जायो अब्ला जोङो गामियावनो मोसा सा नाय जायो आरोना नोंथां। बैसागुखौ औ बिनि उनावहाय जोङो मो सानाया जोबोब्लाथाय गामियावहाय जोङो मोनसे खाना जानायबो जायो आरोना नोंथां नोंथाङा जेरैहाय बुंदोंमोन जोंनियावबो बैफोरबादि खाना जानाय जायो आरोना गासिबो। जयैनो बेयावहाय जोंना खाना जानाय दिनावहाय मोसानाय सल' खननाय बेफोरबायदि आरो बाय खेला गेलेनाय गथ'फोरनि थाखायबो खारनाय बारनाय धामा बुनाय बैफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां जोंनि जायगायावहाय।
थैनो औ।
नोंथांनाव आङो मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। ओ दानि बैसागु आरो जोंनि गोदोनि बैसागु बुङोब्ला जों मा बायदि फारागथिखौ नुनो मोनो?
अ गोदोनि आरो दानि बैसागुआथ' जों गोबां फाराग दं नोंथां। ओ जों गोदो सिगांआवहाय गोबां सानहालागै बैसागो खुङोमोननो। दानाथ' जोंना स्नि सानसिमल' खुंनाय जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो गोदोनि समाव ओ गोबां गाजा गोमजा जोंनि हारिमुखौ लाखिनानै जोंङो बैसागु खुंनायखौ मिथियो आरोना। माने गासैबो हारिमु औ गाननाय जोमनायानो जा दामनाय देनायानो जा ओ बेफोर गासैबो जोंनि सेरजा सिफुं खाम लानानै मोसायोमोन आरोना दामनानै। नाथाय दाथ जोंङो सोलायनायबो नु बै माखासेयानो ओ जानला मोनला गाननाय जोमनाय गाननानै लोगोसेनो ओ दानि गोदान मुगानि माखासे दामग्रा स्पिकार बायदिसिना दामनानै माखासे बैसागु नंङै मेथाइफोरखौबो मोसाला बायनाय जों नुयो दानिया नोंथां। बेफोरो औ जागासिनो आरो दानि दिनाव नोंथां। अब्ला नोंथां जोंना समाबोथ जाबाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों म मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोबोर गोजो ननाय मोनबाय नोंथांनिसिम रो
औ औ औ साबायखर नोंथांनिसिमबो औ गोजोन्थों।